खोनादों ना औ मोजाङैनो दं आं दायो सान्दि औ जाबाय औ।
फुंनि ओंखामखौ जाबाय आरो
सानजौफुनि ओंखामखौ जाबाय ओं। दायो जोङो मोनसे मोजां लानानै टपिक सावरायनोसै। फोरबोखौ लानानै
ओ बर'नि फोरबो।
बर'नि फोरबो आरो बाथौ धोरोमारिफोरनि
बाथौ धोरोमारिनि फोरबो औ गुबै मैखोम बर'नि मैखोम धोरोमाथ' बिनो
अ गुदि धोरोम होनना बर'नि गुदि धोरोम होनबोला बाथौ धोरोम। रोम होननानै जोङो गोबां खिताबावनो जों मख'बोनाय मोन्दों।
आं गोबां बिजाबाव माने जोङो सिनायथियाबो जोंनि सिनायथिया बेनो जों बर'फोरा बाथौ धोरोमारि।
जोङो दायो ओ बे फोरबोनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ।
फोरबोआ जोंहा बर'नि फोरबोआ दिनै मोनबा फोरबो दङ' बर'हा।
औ।
जों गिबि फोरबोआ जोङो बैसागोखौ हमनाय जायो। बैसागो आमथि फस आमथिसुवा फोरबो आवसि होनना बुङोलै बेखो आवसि सुवा ओ आवसि सुवा फोरबो। बेनि उनाव फैयो जोंहा माइनाव फोरबो। बेनि उनाव फैयो जोङा आघोन। फोरबो बिनि उनाव फैयो जोंहा मागो फोरबो मागो फोरबोआ बर'नि जोबथा फोरबो आरो। बैसागोआथ' जेनेबा बर'निनो गिबि फोरबोखा बर'निनो रंजानायनि सान बरायनाय बरायनाय आरो बैसागो सम बोथोर सफैब्ला जिखि जाया दाउसिन दाउला बिफां लाइफांफोराबो ओ गोद दान महर लायो मिथ मिथिंगाया गोदान महर लायो बेखौनो लानानै जों बर'फ्रा फोरबोखौ खुङो जे मानो बिफां लाइफाङासो जोंनो जोंखौ ओ अक्सिजेन होननानै जोंखो लाखिबाय था थादों नङा होनबा? बेखौहायनो जों बर' फोरा मिथिंगाखौ सिबिनानै मोजां मोनो।
औ।
जोङो बैसागो फोरबोखौ नोंसोरनिथिंबो बोरै खुङो बैसागो फोरबोखौ आथिखालाव?
बैसागु फोरबोआ नै ओरैबायाददि जाहैयो जोंनि साइडआव जों जोंनि जोंनि जोंनि जोंनिथिं जाय ओरैबादि खि जेरै सरासनस्रा बर' माहारिया जेरैबादि खुंबोदों बेबायदिनो जोंनाबो आलदा बिदि आलदा आलदा बिदि नेमखान्थि गैया गासैनावबो बिदिनो मोन बर' जोंना गेवलां बर' मोसानाय जिथुबा जेहे जिथुबा जों बर' फोरा बैसागो फोरबोआवहा मोसायोना जोङो जोंहा जिथु मोसानाय दं बे मोसानाया जोंना एसे आलदा ओरै सोनाबारि साइड साइ एसे आलदा जायो आरो जोंना सानजारि नालाय फ् एसे आलदा गेवलां मोसानाय होनना बुङो जों बैसागु बैसागु गेवलां मोन
लां मोसानाय औ जोंनिथिंबो आथिखालाव जायो बिबदि औ
खानाया जोंना एसे लासै लासै आरोना दस्रा बे सोनाबारिफ्रा एसे खरास मोसायो मेथाइफ्राबो एसे खरा जायो जोंना एसे ए लासै लासै लासै जायो लासै जायो मेथाइ खननायाबो लासै मोसानायाबो जिथुबा मोसानायनि आगान बेफोर स्टेप्सफ्राबो लासै लासै जायो आरोना ओरैनो जानाय लोंनायावबो एखे जितु गासैबो बर' माहारिया जिबायदि जायो लोङो बेबायदि
औ जोंनिआवबो
बैसागोनि सानसे सिगाङाव बैसागो एक थारिकनि से थारिखनि जिथुवा गोदान बोसोर से थारिख बैसागुनि से थारिखनि सिगां सानखालि मोसौनि मोसौ थुखैयो मोसौ फोरबो होनना बुङो मोसौफोरखौ थुख खैयो जिथुबा मोसौआ जोंनि थाखाय मोनसे गोनां थार जुनाद जाय जुनादा जोंखौ माइ हालेव नायावहााय हेफाजाब खालामो बेजोंनो एवो जोङो। हालेवनानै बिदिनो जों आबाद मावनानै जों बिनिफ्रायनो माइरं -माइ मोनो। जायो मोनजायो बेखायनो मोसौआ जोंनि थाखाय बहुद जोबोद मोनसे गोनांथ -थार जुनाद आरो बेखायनो जों मोसौखौ फुजियो। बे सानखालि मोसौ बैसागु ओमफ्राय बिनि उ उनावहा जाबाय बैसागुनि सेथा -दहा से बिथांखियाव जों गावनि गिदिर गोलाव फोरखौ खुलुमो गथ'फोरा मान होयो। खुलुमो मान होयो गिदिरफोराखौ खुलुमो उन्दैफोरा खुलुमो गिदिरफोरखौ। आरो उन्दैफोरखौ अनो बा बान्थाफोर होयो आरो। गोदान गोदान गोदान ओ जि गानो गस्ला फेनफोर
जाबाय दे औ औ औ जाबाय दे ओन ओमफ्राय आं बे मोनसे खोथाखौ बुंबाय बे बे जोंनिथिंहाय जेनेबा आवसिसुवा फोरबो माने बेयो बर'नि जेनेबा बयनिख्रुइबो गोदोर फोरबो होननानै सान साननानै लाजायो आरो बेखौबो माने सुवा-सुथि जायोबोला मानसिख जेनेबा जोङो गोबां जायगायाव थांनानै जेनेबा बेरायनानै फैयो जानानै फैयो बेयाव जेनेबा मालाबा जोङो मुस गुबुन जाथि जलायनायनि सिटआवबो जों जफ्लांगोन गुबुन हारिनि सिटआव जिरायनायावबो जों जफ्लाङो बेनि थाखायनो जेनेबा जों बे फोरबो ओ फोरबोखौ आवसि फोरबोखौ जों मोजाङै फालिनाय जायो आरो जाहाथे जोंनि देहायाव गाज्रि जिनिरफोरा नांफानानै थाफाया बेनि थाखाय जोंनि औ सुवाफोरा आरो औ बेनिखाय जोंनि सियार जनाय खामफ्लाय ओरै जि जोमफोरखौबो सुनानै जेनेबा जोङो गोथारैया थांनानै न' न' जोंनिया सारहैयो। गोथारिया सारनानै जों बै खौ दै सान्थि सारहैनाय रखम आरो जेनेबा। सारनानै जेनेबा जोङो बेखौ गोथारथि खालामनानै लाफिनो आरो जोङो बिदि बेयो जोंनि बियो आवसि फोरबोआव जों बिदि बाहायनायखौ जों दिनै नुबो दों आरो
औ औ ओमफ्राय आवसि सुवा जानायावहाय दाथ' बे मासआ न जुन मास ना
औ जासिगोन नै गाबोन सम आदा मास सोनि उनावनो जोङो बे फोरबोआ जासि
ओम बे फोरबोआव जासिगोन बेहायथ' नैबे कामाख्याव जोंनिया जिथु कामाखया खा मन्दिर दं औ कामाख्या मन्दिरावबो बेयावबो आव मेला जायो
मेला बे औ बेबो जुननि आ दस थारिखनिफ्रायनो जा
ओम औ बिदिनो खोमा स्नि दिन जायोना स्नि सान गासै स्नि सान जायो बे स्नि सान गासै फुरा बे खामानियाव गामिनि मानसिफ्रा जेबो खामानि मावनो मोना नियम औ खामानि दामानि मावनो मोना हालेवनो मोना जोंनि गामियावबो बे नियमा दं
औ हालेवनो मोना माने जों जेनबा मालाबा जों जेनेबा हालेवनायाव जोङो फुरा माने नांगोलजों खानस्रि बानलु जिखि जाया जन्थुफोरखौ जोङो हाथारलांनाय गाफ्लाय लांना बुथारनाय जायो जेनेबा हालेवनायावलै बेफोर फाब ओरिखौबो जोङो बे पााबफोरनिफ्राय उदार मोनथों होननानै जों बियो आवसि फोरबो फुजाखौ होनाय जायो आरो जेनेबा जेब्ला जों पाप आरि माबानिफ्राय
उम जानायफ्राबो जोंनमिरामिस जायो बे जोंनि गामियाव ओरैबायदि ओ आमथिसुवा जिथुबा जोङो स्नि सान मानियोना गासै जों स्नि सान मानियो औ सान बे स्नि सानाव जोङो ओ निरामिस जायो। जानाय औ जानायावबो निरामिस। जायो। खामानि मावा हालेव नो मोना ओरै बेबायदि आरो बिनि उनाव मा फोरबो दंमोन?
बिनि उनाव फैबावो जोंनिया बेयो आ आ माइनाव फोरबो माइनाव फोरबोआ जाहैबाय बे जोंनि गायनाय फुनाया जाहाथे मोजाङै मोजां मिथिंगानि माबा अननायजों बा गसाइनि अननायाव जोंनि बे खस्थ' खालामना गायनाय फुनाया मोजाङै मोजां जाथों होननानै गसाइखौ हांख्रायहरो आरो बोर गाबज्रि हरो। जाहाथे जोंनि अ माइनाव फोरबोआ जाहाथे जोंनि आबादा जेबो खहा जायाला बेखोनो मोजाङै मोजां जों फसल मोननो हायो। जों आबादनिफ्राय बेखौ जों असायखौ सांग्रिखांनानै जों गसाइखौ हानथु खेरायनानै दिनै बाथौ गुदियाव हान्थु खेरायनानै जोङो गसाइनियाव बोर गाबजि माने बोर बियो आरो जेनेबा जाहाथे जोंनि आबादखौ खौ मोजाङै मोजां खालाम
खालामथों होनना बे माइनाव माइनाव फोरबोआनो बे खाथि खला लगायनाय
खाथि खला फोरबोआ जेब्ला माइ दुब्लियाव थायनायनि थायनायनि गेजेराव माइसालि माइनि गेजेराव
माइ स
औ माइसालि माइनि गेजेराव बेखौ थुनाय जायो आरो। आरो नोङो गय बारि गयबारिनो नोंनि बारि बालायावबो नों बेखो आलारि बाथिखौ सावनानै जाहाथे जोंनि फिथाइ सामथायाबो फसलाबो मोजां जाथों होननानै गसाइखौ सुंग्रि हरो आरो जेनेबा गसाखौ जाहाथे मोजाङै फसल आबाद होनानै जोंखौ आरो मोजां मोजां लाखिथों फिथाइ सामथायखौबो मो मोजाङै मोजां फसल जा होनानै जोंनि थाखा फैसाखौबो जों आर जिनो हाथों बे रखमबो बोर सानस्रि बोर गाबस्रि हरनाय जायो आरो गसाइखौ
गसायखौ ओमफ्राय बेनि उनाव जाय मागो फोरबो
बिनि उनाव फैबा मागो फोरबो नङा उनाव फैबाय आघोनफोर औ
आगोल
ओ आगोनफोरबोआ जेनेबा जोंनि आबाद मावनानै फसल मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय जों गसायदोबो जाहोगोन जेनबा जों गोदो माइरंखो गसायनो जाहोग्रोनायनि उनावसो जोङो जानांगौ मान
आघोन फोरबो माने ओं खामगोजान
ओंखाम गोरलै जानाया ओंखाम गोरलै जानाया बेखौ नवान जानाय होननानैबो बुङो। जायगा लाय जायगा ओंखाम गोरलै जानायखौ औ बियो गु अक्ट' आ आघोननि बेयो गु अक्ट'आव बेखो फुजाखौ फालिनाय जायो आरो आघोन बेखौ डिसेम्बर जाया बेयो नभेम्बर जायो औ नभेम्बर मान जायो बे समाव जेनेबा जोंनि फसल आबादखौ मोजां मोनबाय बे आबादखौ जेनेबा गसायनोबो जाहोग्रोयो आरो आरो मानसिया जानो मोनग्रोआ गसाइयासो जोंखौ जेनेबा प्रदाक्टखौ खालामनानै गसाया मोजाङै मोजां जोंनो सम्पद फसलखौ होबाय बिनिखाय गसाइखौबो जाहोग्रो होनानैसो सो जों जानाय जायो आरो मानसि हारिया
औ बेनो
आ बिनि उनाव फैलायबाय औ औ दे मागो फोरबोखौ जोङो जोबथा बेयो बर'नि जोबथा औ जागोन दे
औ